नंगौ नोंथां।
औ
खोनादोंना अ आङो नोंथां। जों बे समावहाय जेनाखि। माखासे गोनांथार खोथाफोरसो बाथ्रा सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन दे रायलायजागोन।
अ बिदिब्लालाय जोङो जेनाखि् आबाद मावनाय बिनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे।
नों नोंथाङा जेनेबा बे समावहाय माबाफोर आबाद मावखांबाय नामा बा माव मा मा आबादखौ मावनो रोङो फोरमायनानै होलांनो
आंथ' आबाद मावनायनि सोमोन्दै माने आंनि जि मावनाय बेबायदि गैया आरोना आं माने
आ।
बेबायदि आबाद मावनायाव सम हथ' खिन्थु न'खराव मावनाय हिसाबैहाय मोननाय जायो। जेनेबा मावफानाय जायो आं हारसिंनो बेबायदि मावजोबनो रोंगोन बेबायदि आं नङा आरोना नोंथां। माने न'खरावहाय बिफा बिमानि मावनायखौ नुनायखौ आं फोरमायनो हागोन जेरै माइ जोंहा माइ आबाद मावो।
जोंहा जोंनि गुबै आबादानो जाबाय जोंना माइ नङा होमबा ओंखायनो माइ आबादखौ जोंहा मावनाय जायो आरो बेयाव बेखौनो आं एसे फोरमायसै नोंथांनो।
औ औ।
जोंहा माइ मावनायनि सिगां जेरैहाय खोथिया फोनो थाखाय जोंहा जायगा सायख'ग्रोयो जेनेबा खोथिया ओ जे माइखौहाय ओ माइ गायनोबाथ' जोंनो खोथिया नांग्रोगोन नङा होमबा आरो माइज्लि नांग्रोगोन माइज्लि दोनग्रोयो माइाइ माबानि थाखाय उनावहाय खोथिया थिलिखौ मोजाङै हालौ खांनायनि उनावहाय बेयाव फोनानै दोनो खोथिया जायोब्ला गायनांगौ ओ हाखौहाय मोजाङै मोसौजों हालेवनाय जायो आरो मोसौजों हालौवो जोंहा मोसौजों हालौनानैहाय गायनाय जायो बेबायदि गायो आं बे ओ सा साज्राङैसो मिथिनाय जायो आरो नोंथां माने आं मोजाङै आबाद मावनो मोनफेराखै यै हिसाबैहाय बेखौ आङो ओ बेखिनिखौ मिथियो बेखौहाय जेरैहाय जोंहा माने जेब्ला खोथिया जायो अब्ला खोथियाखौ फुयो खोथिया फुनानैहाय ओ सानसे बा साननै दोनो आरो खो खौ जाहाथे खोथियाखौ जोंनाव बेबायदि सान्नाय दङ एबा बुङो आरो जे ओ खोथियाखौ दिनै फुयोबा दिनै गायोबाय एरा होननानै जोंनावहाय मोनसे माने मोजां जाया होननानैहाय गाया आरो सानसे साननै दोननानै गायनाय जायो आरो खोनादोंना‌ नोंथां
औ नोंथां खोनागासिनो
औ औ बिदि दोननानै गायनाय जायो बिनि उनावहाय ओ गायखांनायनि उनावहाय ओ गायबाय गायनानै र' हाल जांख्रा जोबनाय खालिखौ हाल जांख्रा खालामनाय जाबाय हाल जांख्रा खालामखांनानै ओ आबादा सोंखाङोब्ला माने दैफोरखौ नायनानै होबाय थानाय जायो बिनि उनावहाय माइआ जेब्ला थरायो अब्ला जोंना मा खालामो खाथि गासा फोरबोखौबो फालिनाय जायो फालिनानै औ बेयावहाय आबाद मावनायनि सोमोन्दै होनना बुङोब्ला आरो आंनाव थालांबायबो आं बे खोथाव खननो लुबैदों जे जोंहा माइ गायजेनो जेब्ला अब्ला बे माइ गायजेननायखौबो ओ मानदों दोरोङारि हिसाबै जोंहा बे ओ फोरबोखौ खुंनाय जायो माइ गायजेननाय मोनसे हाबाफारि दङ नङा होमबा जोंनाव बर'आव बे गायजेननायाव जेरै ओ ओ मा होनदों बिमा लोखि हाय गाबज्रिनानै जोङो माने माइखौहाय गायजेनो लायो जेरैहाय बे गायजेनन्नायाव जोंहा ओ ओरैबायदि बाहायो जेनेबा थास' बिफांबो गायफानाय जायो साइदावहाय आरो बायदिसिना सावनानैहाय थुलुंसि गायनानै माइखौहाय गायजेनो बा जागायजेनो आरो जेरै थास' गायनायखौ होननानै बुंब्ला मोनसे फोथायनाय दङ जे ओ थास'आ जेरैहाय ग्लाब ग्लाब बारायो बेबायदिनो जाहाथे माइयाबो आबादाबो बेबायदि बारायथों होननानै मोनसे फोथायनानै गायनाय जायो होननानै जोंनिखै ओ थास'खौ गायफानाय जायो आरो थास'खौ गायखांनानै अ माइखौ गायखांबाय बिनि उनावहाय मोनसे मोनसे फोरबो फिसा फिसा जानाय जायो आरो जेरैहाय माइखौ जेब्ला ओंखार जेनो मोनहाङोब्ला ओ आग माबा ओ माइनाव बरायनानै लायग्रोनाय जायो बेबायदि लाय लायोब्ला आइजोआ लायो आरो न'खरनि गाहाय आइजोआ लायो न'खरनि गाहाय आइजोआ ओ लाइजौ लाइ गांसे लानानै खासि अ बिदि लानानै थांनानै माइखौहाय हानानै रुजुनानै ला हरनाय जायो आरो बेबायदिनो बाख्रियाव सोनानै दोनफैयो ओ उनावहायसो बिनि उनावसो माइखौहाय हानानैहाय लाबोनाय जायो आरो बेबायदिहाय जोंनिखै खालामनाय जायो
उ
आरो आबाद होननानै बुंबावोब्ला जेरैहाय ओ मेसें बोथोराव जोंहा ओरै लाफा मैगं लाइ मैगं बायदिसिना आबाद मावबावनाय जायो आरो दुब्लिखौहाय ओरैनो ओ खालि दोनालासिनो बेबायदि आबाद मावनाय जायो आलु फोर गायनाय जायो जेरै आलु गायगोन हाया ओ हाखौहाय मोजाङै ओ मा खालामनांगौनो दुफु दुफु खालामनांगौ एबा मोजाङैहाय हालौनांगौ होननानै जोंनि माने आबाद मावग्रा बिमा बिफाया खोनथायो आरो जे जोंखौ फोरोङो मालाबा समाव बे फोरोंनायावहाय जों बेखौ मिथिनो मोनो जेरै आलुखौहाय ओ बेसेबां गोजान थांगोन बायदि बेबायदिखौ नायनानैहाय दखर दखर होलांनानैहाय फबनानै जिगाब खोबनानै दोनो जे लाय लाइ लाफाखौबो फोनानैहाय ओ आबाद खालामनाय जायो मोनसे जेरावखि जाया मानो माने मेसें बोथोर बोथोर होन दैज्लां बोथोराव जि मैगं मोनो बेखौ एसे एसे मावनानै जानाय जों माने हुदा दं आरो जोंनि बर'फोरनाव आरो जोंनि न'खराव बेबायदि खालामनायखौ नुयो एबा आ- बाद होननानै मोनसे थख' आं मावथारनाय बेबायदि गैया जास्ट आं नुनायखौसो आङो फोरमायनो हागोन आरो दा माने आं फोरमायदों दायो औ दायो नोंथाङा ओ नोंनि मिथिनायखौ फोरमायदो नामा
औ आंबो बेबाय दिनो जेनाखि आबादफोरखौ दस्रा आबादफोरखौ मावनाय जाया बेबायदिनो न'आव जोंहाहाय एसे जे माइ आबाद मावनाय जायो बारा बुरजाबो नङा बेबायदिनो ओ सय बिगा हायावहाय जोंहाहाय माइ आबादखौ मावो आरो।
औ
ओमफ्राय बिनिनो ओ बाखि माखासेखौहाय आदि होनाय जायो दा बेबायदिनो आङो माइ गायनायनि सोमोन्दैखौनो एसे फोरमायनानै होलांसै आरो नोंथां
औ औ जागोन दे
दा माइ गायनाय जेनेखा माइखौ जोङो गायजेननो थाखाय गिबियावनो जोंहा माय माइ जोलै बेखौ जोङो सायख'नानै लाग्रोनांगौ जायो जे माइ जोलैया जोङो आजिखालि जे जोंहा बिगियानजों बानायजानाय माखासे गोजौ थाखोनि जोङो माइ जोलैखौबो आथिखालाव मोननो हानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहाहाय ओ गिबियावनो जेनाखि माइ जोलैखौ ओ बै ओ जेनाखि माइ मोननाय टाइम बे टाइमावनो जोङो बासि नानै लाखानो हायो जोङो मोजां माइ जोलैखौ बेबायदिनो जोङो माइ जोलैखौ जोङो गिबियावनो जोङो गायनो थाखाय रेडि खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो खोथिया फोग्रोनांगौ जायो दा खोथिया फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो खोथिया फोगोन जायगाखौ जोङो ओ नांगोलजों बा ट्रेक्टरजों ओ जोङो एवनानै लाग्रोनांगौ जायो ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो नांगोल जोंनो एवनानै ओ फ्राय हाखौ फोमोननानै गायोमोन नाथाय आथिखालावहाय बिगियान जौगानायजों लोगोसे ट्रेक्टरजों जोङो एवनानै जोङो दा माइखौ गायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो खोथियाखौ फोनो थाखाय गिबियावनो जोंना माइजोलै बा माइजिलि बेखौहाय जोङो दैयाव बा फुख्रियाव जोङो सोमगोरोनानै दोननांगौ जायो साननै सो सानथामनि थाखाय बेबायदिनो जोङो साननै सानथाम सोमखांनायनि उनावहाय जोङो माइखौ बोखांफिननानै दोननांगौ बेबायदिनो गाजा बेरहोनांगौ हरसे आरो बेबायदि माइखौ जोङो अखानायै फोनो हानाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो खोथिया थलिखौ जेनाखि हालेएवनानै जोङो फोमोननानै लाग्रोनांगौ बेनि उनावहाय बे जोङो माइ जोलैखौ जोङो फोनो हानाय जाबाय आरो बेबायदिनो फोखांनायनि उनावहाय जोङो खोथिया थलिखौ जोङो सम सम नायबाय थानांगौ मानोना बेवहाय दैया बांद्राय जायोब्ला खोथिया सेवनो हमो बे बेबायदिनो जोङो टाइम बाय टाइम नायनानै जोङो दैखौ नायनानै हगारनांगौ बा दै गैयाबा सोनांगौ बेबायदि खालामबाय थानांगौ आरो बेनि उनावहाय जोङो जेनाखि बाखि जायगा हा जेरावनाखि माइ गायगोन बै जायगाफोरखौबो जोङो गिबियावनो जोङो एवग्रोनानै लानांगौ बे एवग्रोनायखौ जोंहा खारायनाय होननानै बुंनाय जायो बेबायदिनो जोङो फार्स्टआव खारायग्रोनानै लाजोबनांगौ बेनि उनावहाय आलि दाननांगौ आलि दानखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो सामार होनांगौ बरन' होनांगौ बेबायदिनो होलांबाय थानांगौ आरो खोथियाखौ नायनानै जेब्लानाखि खोथिया एसे जौबाय बा राबाय बे समावहाय खोथियाया गायजानाय जासै आरो बे समावहाय जोङो हाखौहाय जोङो दै सोनानै गुरै खालामनानै लानांगौ बेबायदिनो जोङो खनथाम बा खनब्रै हालेएवनायनि उनावहाय जोङो माइखौ गायनो हानाय जायो जोङो माइ गायनायनि सिगांनो आरोबाव जोङो आलिखौबो खोनानै लानांगौ बे आलिखौ मानो होनांगौ होननानै बुङोब्ला जे जोंआहाय माइनो गोबां बिबांनि दै नांगौ जायो दा बै नांगौ खिनि दैया जाहाथे मोजाङै थाबथानानै थायो बा माइया मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो आलि खोनानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो हासार जेरावनाखि हायाव हासारा खम बेवहाय जोङो इउरिया होनानै बा बायदि जेरैहाय न'आवनो बानाय जानाय हासार बेफोरबायदि जोंडो़ लांनानै जों आबादथिलियाव हैनो हायो बेबायदिनो जों ओ माइखौ जेनाबाखि गायनो हायो आरो ओमफ्राय गायखांनायनि उनावबो जोङो बेबायदिनो मास मोनसे मास मोननै थानानै जोङो माइखौ नायहैनांगौ मानोना माइया बारा बिबांनि अखा मोनाबा बे माइथिलियावहाय बायदि हाग्राफोरा रज'बोनो हागौ। दा बैफोर हाग्राफोरा माइ आबादखौ खहा खालामो फुनानै होआबा बेबायदिनो जोङो थांनानै फुनानै हैनांगौ जायो आरो बेबायदिनो माइ आबादखौ जोङो द' दाननि उनावहाय मोननो हानाय जायो आरो बेबायदिनो। द सेप्तेम्बर अक्ट'बर दानावहाय माइआ मोनहैयो दा जोङो माइया मोनोब्ला जोङो बेखौहाय गोदोनि दिनावथ' आखाइजों बा खासिजों माइखौ हानाय जायोमोन ज' ज' न'खरनि थांनानै नाथाय आथिखालावहाय माइ हाग्रा मेसिनबो ओंखारनाय जाबाय। बेबायदिनो मानसिफोरा दानि जुगावहाय गावबा गाव आदबजों। जेने'बा माइ आबादखौ मावो बा बुथुमनानै लायो बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनानै बा बुथुमनानै लाखांनायनि उनाव गोबां जोंनि गामियारि सुबुंनि। ओ। गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा गावबागाव न'खरखौ सुंथाबोगासिनो दङ। बेबायदिनो। गोबां आबादारिफोरा जोंनि ओनसोलावहाय माइनि सायावनो। सोनारनानै जेन'बा न'खर खुंगासिनो थानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो फ्राय गोबां जोंनि ओनसोलाव गोबां गामिफोर दं दा बै गामिनि। बांसिन सुबुंफोरानो आबादारि बेबायदिनो जोंनि गामियावहाय बांसिन सुबुंफोरानो माइ आबादनि सायाव सोनारनानै दङ। बे बेनि अनगायैबो जोंनावहाय मेसें बोथोराव औ आबादारिफोरा बायदि आबाद मावो बे जेरैहाय सबाय बेसर बेफोरबायदि आबादखौ जोङो। मावनाय नुनो मोनो दा बैसोर जेनाखि दस्रा गोरान आबाद बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मेसें बोथोराव मावो नाथाय माइ आबादनि रुजुनायाव जोबोद खम ओ मानो होननानै बुङोब्ला जेनाखि जोंनि हायावहाय गोरान आबादफोरा बारा जाजोबनो हमा माइ आबादा बांसिन बांसिन मोजाङै जायो बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलावहाय बे माइ आबादखौ बांसिनै सुबुंफोरा मावनाय जायो। दा आथिखालावहाय माइनि दामा बेबायदिनो आ रनजित माइफोरा बिदिनो सातस' बा आदस' बिदि मोननाय जायो महनसेयाव। आरो बेबायदिनो जोसा माइफोरा नैरोजा गाहामसिम थाङो आरो बेबायदिनो जेनाखि खि जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां।